औ खोनादोंना औ खोनाबाय नोंथां
आंबो खोनादों दे
ओमफ्राय नोंथां मा खालामदों दायो
दायो नै ओरैनो जिरायनानै दङ
औ आंबो नोंथां ओरैनो दं गरम ना बोथोराथ' औ जाखांबाय नोंथां बोथोराबो जोबोद गरम बेबायदि गरमनि समाव नोंथाङा मा खालामनानै थानो मोजां मोनो दे फोरमायदो
ओ बेबायदि गरम होनना बुङोबा आङो बे माने अबेबा गोजोन थाजिम जायगा जेराव ओ दैमा स्राय स्राय बोहैनाय बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनानै मो जां मोनो आरो थाजिम माव जिरायना थाहैनो बार सिउ सिउ बारनाय जायगायाव
औ
उम बेफोरबायदि बेरायग्रा जायगाफोर नोंथांमोननिथिं अबेयावबा दं नामा
दङ नोंथां अरुणाचल खाथि जायो दे जोंना बेयावनो मोन नैसो पार्क दं बेयावनो माने ओ बेरायनो ओ हायो आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्रायबो बेरायनो फैनाय जायो
नंग
जेरै फरायसालिफोरनिफ्राय फरायसा साफोर लाबोनानाय जायो आरो लोगोसे गुबुन गुबुन ओ न'खरारि फेमिलि दावबायनाय बेफोरबायदिनिफ्रायबो फैनाय जायो आरो दाथ' आरो दाथ' गरम बोथोर गोबां माने मोनाबिलि मोनाबिलि समाव गोबां बेरायफैनाय जायो आरो बे जायगायाव नोंथांमोनाबो मालाबा सम मोनोब्ला फैनो हागोन जोंनि अरुणचल सिमना खाथियाव
औ औ औ थांगोन सम मोनोबा बेफोर बायदियाव बेरायनानै आङो मोजाङानो मोनो
औ
ओरैनो बेहाय मा मा नुयो होनबा मा मा दंफां लाइफां दैमा दैसा जेनेबा मा मा दङ बुंनो हागोनना एसे
औ ओरैनोथ'ओ हाजो ओनसोल हिसाबै जोंहा गोबां जिब जुनारफोर थायो नङा होनोमबा बिफां लाइफां बिफांजों लोगोसे दाउमा दाउसा जेरै दाउफोरखौथ' मिथिखायोना ओ अनेख दाउ थायो जोंना बिदिनो फेरेंगा दाउसेेन दाउराय इदिनो दाउस्रि बाथ' गोबां बिदिनो ओ बिरग्रा दाउफोर नुनाय जायो आरो जिब जुनारनि बेलायाव बिदिनो मै मै देर मोसा लख्रा मोख्रा बैफोरखौ मोननाय जायो आरो बेयाव लोगोसे ओ ना मोनसे सिखिरि बाटारफ्लाइ पार्क होननाय दं बेयाव माने सिखिरिजों गोबां सिखिरि साजाय साजायै बे पार्क बाननानै दोननाय जादों आरो बेयावनो माखासे दावबायफैग्राफ्रा दावबायनानै थांफैयो आरो गोबां मोजां माने गोसो होनो हाथावना बे जायगाया अरूनाचलनि गेजेरावनो
उम नोंथाङाबो बेरायहैफेरबाय ना होमबा बेहाय
साखाथियावनो नालाय गोसो जाबानो थांब्रबना फैयो आङो
अ औ नंगौ
दङ बेयाव अ दै साजि जिरि बोहैनाय दैसा दङ दाथाव गरोम गरम गरम बोथोर जाबायना ओ मोनाब्लि मोनाब्लि सासे समाव थांनानै माने ओ दुगैनानै थान्दा लाहैनो जोबोद मोजां आरो माने बे समाव
औ बेफोराव होमबा पिकनिक जानाय
औ बेफोराव पिकनिक जानायबो जायो लोगोसे ओ बिदिनो जानुवारि गोदान बोसोरफोर समफोरावथ' जायागाखोनो मोनलायै जायो बेयाव माने औ नोंसिनिबो दं नामा बिदि फोर जायगा
औ जोंनिथिं बेबायदि जायगा होनना बुङोब्ला औ दङ जेनेबा इनिफ्राय एसे गोजानानो जागोन थेवबो बेफोरसो मोनैनि थाखाय गारि मटर गासैनिबो सुबिदा दङ आरो दानि जुगाव डाइरेक्ट न'नि फ्रायनो ओंखारबानो गारिफोरखौ मोननो थाङो बेजों दडाइरेक्ट बेरायहैनो हायो
औ
गोबां मुरतिफोरनि साजायनाय माने हिस्ट'रिफोर हिस्ट'रिनि बागै आरो एसे
औ
अ बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो जोंनिथिंबो बारा खाथिबो नङा खिन्थु थांनो हायो ओमफ्राय गावबा गाव दानि नखरावथ' गावबा गाव गारि बुरजा जाबाय बे गारिफोरजोंनो बयबो थाङो थांनायखौबो नुयो आङो नोंथांमोननियावबो बेहाय थांनो थाखाय दडाइरेक्ट ओ गारिजों थांनो हानायनि
औ गारिजों गारिजों थां ओ सुबिदा दङ ओमफ्राय जोंहा ओ बे पार्काव मोनसे टिकेट काउन्टारबो दं आरो माने बेयाव माने सासे सासेयाव दस थाखा खुरै होनानै हाबनांगौ जायो आरो
अ
औ बेबायदि आरो अ एरैनो पार्क गंसे होनोब्लाथ' जोंहा बेफोरबायदियाथ' लानायानो जाखायो नङा होनबा
औ आजिखालि आरो गासैबो फालांगि आरो बे माने जेखौनो बुं औ
ओमफ्राय नोंथाङा ओ इसोर फुजिनायाव माबायदि जेनेबा इसोरखो फुजिनो मोजां मोनो ना मोना बेफोरनि बागै खोनसे खोनथादो दे आरो जोङो इसोरफोरनिफ्राय माबायदि माबायदि मोनो जों इसोर फुजिबा मा मोनो बिदि बिसोरनिफ्राय दे खोनथा दो एसे
बयबो बेफोरो गावबा गाव फोथायनाय गावनि गोसो बेयो ओ जाय जेखौ माने बेहाय जेबो धोरोमनि खोथा बुंनो थायाखै आरो जि जाय जाय माखौ फुजिनानै मोजां मोनो गावनि गोसोआ औ इसोर आरो बयनिबो थाखाय
उम
ओम जिखुनु आङो मोजां मोनो खुलुमनानै गासैखौबो आङो मानियो जियानो जा आङो माने खुलुमनानै मोजां मोनो आरो फोथायनाय दङ आंहा माने मोन औ औ औ
जायनि जाहोनाव जों इसोरखौ फोथायनानै मोजां फुजिब्ला गोसोफोरखौबो स्रां मोनो नङा होनब्ला
औ नंगौ
ओमफ्राय ओ नोंथाङा जिहेथु दायो ओ गुबुनफोराव थायो नङा होनब्ला ओ बेफोराव नोंथांमोना मालाबाफोर ओ गुबुन गुबुनफोरजों माब्लाबाफोर बिदिनो आरो बायदिसिना इदिनो रायलाय फेरबाय नामा जेनेबा गोबां बिथिङाव बिदिनो सुबुं माहारि जेनेबा गुबुन जायगायाव थाहैनायाव लोगो मोनो नालाय ना बिदिनो गोबां मानसिफोर थ रायजलायो मायो बेफोरबायदियाव नोंथाङा माबायदि रायजलायनो मोजां मोनो ना बायो बेफोरनि बायसै खोन्थाथ' दे गोदान गोदान मानसि लोगो मोनो जेरे बेलेगाव गुबुन जायगायाव थायोब्ला
अ आङो माने बयजोंबो मिलायनानै थानायखौ आं मोजां मोनो आरो जियानो जा माने नि रावफोरखौबाबो आङो जोंनियाथ' बर' नालाय खुनु बेसोरनि हारसायानो जे जा बियानो जा आं गासै रावफोरखौ सोलोंनानैबो मोजां मोनो ओमफाय आं बयजोंबो गोरोबना थानो मोजां मोनो जिखुननो जा आं सिनायाबाबो आं माने माथो होयो आरो मानसिया
उम उम
औ आं मोजां मोनो बयजोंबो गोरोबनानै थानो ओमफाय आङो ओ रावखौबो माबानो थाङा आरो गासैखौबो मोजां मोजां मोनो नोंथांनि बायदिबालाय नोंथाङा जेनबा बर'नि अनगायै बेलेग बेलेग रावफोर सोलोंनानैबा
ओ मोजां मोनो नोंथां मोजां मोनो आंबो ना नाथाय जोंनि बिदि गामि एरियायावथ' बिदिनि जेबो चान्स गैया नङा होनबा नोंथां जेब्ला गुबुनाव ओंखारलाङो अब्ला अब्ला बे बेफोरनि थाखायनो एसे गोसो मोजां मोनो आरो माने गोदान गोदान मानसिजों लोगो मोननाय गोदान गोदान गोदान भाषाजों जों रायज्लायनो मोनोना बेफोरखौ लानानै माने गुबुनाव दावबायायोबा मोजां मोनो आरो गोसोफोरखौ
औ बेनोथ' आरो दावबायनाय बेला होनबा जेनेबा नोङो नोंसोरनि गामिनि अनगायै बेलेग अबेबा गोजानफोराव थांफेरदों ना मबाइलफोराव बिदिनो नायनानै बबेखौबा जायगायाव बेरायहैगोन होननानै साननानै दं नामा
आङोथ' दङ गोबां जायगा गिदिंनांगौ द माखासे रांखावरिनि आंखालाव हायाखै जोङो नङा होनब्ला ओ जेरै गोबां जायगा दङ नङा होन बा ओरै चाइनाफोर दङ दुबबाई दङ आरो दिनो बेंकक थाइलें गोबां बै ओ समायना समायना जायगाफोर दंना बैफोराव थांनायनि ओ मोनसे सिमां दं आरो बेफोरो खिन्थु माला जागोन बेखौ बुंनो हाया जिखुनु थांगोन आरो बेफोराव जेब्ला सान्स मोनो अब्लानो थांगोन आरो
औ नंगौ बेफोरखौ माने जोङो नायना
औ बेफोरखौ माने जोङो मानो होनबा पिकसारफोर एबा सिनेमा एबा गुबुनफोर थांनायखौ नुैयो नालाय माने बेफोरनि ओ समायना सावगारिया माने गोसोखौ बोहरो आरो मा
नंगौ जोबोद समायना समायना जेनेबा दंफां लाइफां गैयाबाबो माने माबा मोनसे समायना आबहावाया बेलेग जानो हागौ आरो जोंनि
अ अ अ गोसोफोरखौबो गोजोननाय मोनो लोगोसे थांनानै ओ औ बेफोराव थांनानै गोदान गोदान मानसि लोगो मोनै लोगोसे गोदान गोदान जायगा नुहैनायजों जोंनि गोसोफ्रा ओ माने गोजोनग्लायबोयो आरो माबा मोनसे दुखु दाहाफोर दंब्लाबो माने ओ गोजोनबोयो आरो माने बावगोमाबोयो बेफोरनि थाखायनो गोदान गोदान जायगायाव बेरायनो आंहा बेफोरनि थाखायबो आरो मोनसे
औ सैथो नोंथां बुंनाया आंबो बेबायदिनो बेफोराव बेफोर नङाबाबो जेनेबा जोंनि खाथि खाला ओ जोंनि खाथि खालायावनो गोबां जायगा फोर दङ जेरै क'क्राझारफोरावनो हमनानै ला औ औ गोबां जायगा दङ ना बेफोरावनो ओ जेनेबा पार्क फोरनि नामखौ आङो मुंखथ'ला होमबाबो गोबां समायना समायना जाय गा जेरावबो जिब जुनार नों थाङा जेरै बुंलांदों बे फोरनि अनगायैबो दाउराइ गराइ बेफोरो जिब जुनारफोरखौ जोंनि आसामावनो जोङो नुनो मोनोना खा थियाव ओ औ पार्क दङ बेफोराव थांनानै जोङो गोसोफोरखौ गोजोन होनो आंबो लुबैयो आरो मालाबा सानसे जों सानफ्रोमबोथ' थां नो हाया गावनि न'खर संसारखौ गारनानै औ होमबाबो जोङो माने सानसे नङा सानसे थांगोन बा थांनानै गोसोफोरखौ गोजोनग्लाय खालामहैगोन बिदि होननानै आं सानो
अब्ला नोंथां दोनथ'नो हासिगौ
औ दे जागोन